मोनाबिलि नोंथांनिसिम। औ नोंथाङा दा माबाफोर मावदोंमोन नामा?
आङो नै दा बेलासिनिा मोनाबिलिनि ओरैनो जायनानै दं आरो ना ‌।
औ होमबा नोंथांखौ दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै बा माबा मोनसे नों मिन्थिनायनि सायाव माबाफोर फोरम
आङो फोरो ओ फोरमायनो हागोन नोंथां आङो फोरमायनो सानदों जेरै जों सुबुं सुबुं माहारिया जेरै थै गोथै गारनाय बेबो जोंनियावहाय बर' समाजाव मोनसे नेम दं आरोना बेनि बागै आं फोरमायनो सानदों। जेरै मानसि माहारिया जोनोम जायोब्ला सानसे थैखायो आरोना। बे थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया जों बर'फोरनि गेजेराव गोथै गारनाया माखासे नेम फालिनां फालिनाय दं आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो बेफोर नेयमखौबो फालियो फालियाब्ला जोङो सोरगआव आलो गोजोनै थानो मोना होननानै जोङो बर' सुबुंफ्रा फोथायो आरो बर'फोरनि गेजेराव जेरै गामिफोराव सोरबाफोर थैयोब्ला सिगां सिगां गामिनि आइ आफा फोर आरो खोरमाबाय बाहागिफोरखौ लिंथुमो एबा गामिनि अनगायै बाहेरायाव थानायफोरखौहाय खौरां हरो आरो जेब्ला जेरै न'निफ्राय सोरबा बिफाफोर एबा बिमाफोर थैयोबा जेन'बा बिब' बिबाय थायोबा जेरै बेफोरनि बाय बाहागि खुरमाफोरखौ आरो गामिफोरखौहाय गामिनि सुबुंफोरहा ज' ओंखारनानै ओंखारलायो आरोना बेहाय थैनायनि गारायनायनि सिगां जहाय माखासे जोंनियाहाय नेम दङ जेरै बर'फ्रा गोथैखौ औवानि संग्रा सग्रा एबा औवानि सायाव दैखांनानै गोथैखौ लाङो आरो बे लांनायनि सिगां जोंनिया जेरै जोङो बाय बाहागिफोरा जेरै बे गोथैनि नामाव जेरै माखासे ओंखाम ओंख्रि जाग्रा लोंग्राफोर ओ संनानैहाय जाहोनायनि नेम दं आरोना बे जाहोनायाव जोंनियावहाय जेरै आगसिं दौनांगौ आरोना बेखौहाय जेरै फाख्रि दैफोर दौवोबा जोंनियाहाय्रि फाख्रि बिलाइफोर जोङो फाख्रि बिलाइफोरजोंहाय दौनाय जायो आरो ना खोनादों ना नोंथां बेनि आगसिजोंहाय दौहरनांगौ आरोना ओमफाय हाबा जानाय सुबुंफोरबा बेफोरखौहाय जेरै रान्दि जायोबा जेरै आ आसान उसानफोरखौहाय देफायनानै सिन्दुरफोरखौहाय खोमोरनाय जायो आरोना बिदिनो जेरै थैनायखै सुबुंफोर खौ बायहायाव दिहुननानै जेरै गान गाननाय जोमनाय गोदान गानहोनानै जेरैबाय बेहाय थैनाय सुबुंफोरनोहाय खोनादों ना नोंथां
औ-औ
थैनाय सुबुंफोरनोहाय जेरै हिनजावबा बेनोहाय जोंनो आगर गोनां दख'नाफोरखौहाय जोंनिया गानहोनो मोना आरोना बिदि गानोबा जोंनिया थैनानै उजिबा हाबा रोङा माने जि दानो रोङा होननानै बुंनानै जोंनि याव सुबुंफ्रा फोथायो आरोना बेनिखायनो जोङो आगर गोनां दख'नाखौहाय दिनै बर' हिनजावफोर थैयोबा बेनो गानहोनाय जाया आरोना बिदिनो थैनायाव जोङो जि गोथैखौहाय जोङो जि गुफुरजों खोबनानै लांनाय जायो आरो ना बेहाय जेनेबा गोथैखौ न'निफ्राय दिहुननानै जोङो सिथ्लानि खोलाहा हा गोथारै दै गो थार लानानै आगसि आखाइजों लिरनानै लिरस्रि आरो बैसां खाखांनायनि उनाव गोथै सहखौ जोङो खोलाहा खरसा खालामनानै सिथ्लानि बैसाङाव फुथैयो आरो बिनि उनाव खर'सानि सासे मानसिया दैजों लिरनाय हुगारनानै थाव मोदोम फुननाय आरो खानाय खानानानै होयो आरो बिनि उनावहाय मा आग्सि आगदा बेदर ओंखाम दै फाख्रि बिलाइ जोंहाय दैखौ दैफोरखौ दौवो आरो जेरै गामिनि सुबुंफोर न'खरनि सुबुंफोरखौ ओम गोथै गोथैखौ नायनो फैनाय मानसिफोरा बयबो ओंखाम दैफोरखौ दौवो बिनि उनाव फारि फारियै जोङो जि गुफुरफोरखौ गोथैखौ खोबनानै रायदों थेवोलजों खाखांनानै खाथाबो आरो बेखौ खायोब्ला जोङो फैगौ जोनोमाव मोनज्ला मोजाङै जानजि बायदि जायो मोज्लाय जानजि बाददि जायो होननानै जोङो फोथायो आरो बिनि उनाव जाफैनाय बयबो खेबफा खेबफायै खुलुमो बिनि उनाव जोङो सोरबा बिबार बावो गय बिनि उनाव फैसाफोर दान होनाय जायो आरोना बानग्रा साब्रै मानसिफोरखौ खुलुमनानै बैसांखौ दिखाङो आरो बाननानै गोथ गोथैसालियाव लाङो आरो गोथै बान थांनायनि सिगां सिगां सासे मानसियाहाय औवानि हासुङाव गोबोर हा लगाय दैनानै सनानि आगथाम दुब्रि हाग्रा आरो थुलुसि दालााय लानानै आरो खुन्दुं न'नि बोलांनानै गोथैसालिनि एसे जानगारावहाय थाहैयो बांग्राफोरा गोथैसालियाव सहैब्ला न'नि बिगोमाया जा एरै हास्थायो बेखौ रोखोमै गोथैफोरखौ हमो एबा सावो आरो जोंनिहाय बर'फोरनियावहाय हबनो एबा सावनो जायगाखौ सिगांनो फैसा गरसे होनानै बायनांगौ जायो आरो गय जरा फाथै जरा आरो फैसा होनानैहाय बिनि अनगायैबो जोङ जेरै जेरैखि जाया माथो थैनाय मानसिया जुलि जायै सेंग्रा बा बिनि खरस थ बिफांखौ गायनाय जायो आरो जायफोर जुलि जायालासिनो थैयोना जेरै सेंग्राख सिख्लाफोरावनोहाय बेफोरनोहाय थालिर बिफांखौहाय गायफानाय जायो बेनि मा नोंथि फोरमायनाय जायोबाय जेबोबाय जाय फिथाइ थाइग्रा बिफांनि मादाव डाइरेक्ट थारै बिफांनि गुनफोरा जो ज आ जोथोनाव गोग्लैयो आरो बिनिखायनो फैगौ जोनोमाव जुलि मोनगोननि थाखाय गायनानै होनाय जायो आरो बिनि थाखाय जेनेबा हाबा जायालासिनो थैयोबा गोथैखौ खोलाहा खरसा खालामो आरो फबो आरो गन्थंनि गन्थं जेनेबा जोङो फबो आरो जोङो गन्थंनि थोंजोङै हासि एबा थु थुरि हाग्रा थुनानै होयो दोनो आरो ना उनाव फबोब्ला बे खौ खासि एबा थुरिया खानानै खानानै गारो दाउसा मासे हगारनाय जायो आरो थैनायनि नामै आरो हानि दो दोख्ला एसे संनाय खावनायखौ गारख्रुबनानै गारो आरो गोथै सावनायावहाय समाव बनखौ सिरि बा एबा सि एबा स्नि सिरि जाबनाय जायो आरो ना गोथैफोरखौहाय न'नि आंगो मानसिया बन अर लगायखांनायनि उनाव हौवाब्ला नङाबा हिनजावब्ला खनसनि गिदिं गिदिङै जयै अरखौ लगायनानै फाथो सेरनायजों जोङो जयो जै होयै होयै सावो आरोना जेरै गोथै सहरनि खर'आव खर' सायाव बिलाइ गोनां फाख्रि बायदिसिनाफोरखौहाय होयो आरोना खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बेनि अनगायैबो जेरै फाख्रि दलाइ फांसे गायनानै दोनो हौवा हौवानि गोथै सहरनि खर' सायाव फाख्रि दालइ गायनाय जाया आरो बिनि ओंथियानो जाबाय हिनजाव थैनायनि उजिफिनोब्ला हिनजावनि खानाया जाहाथे गोबां जायो आरो नायनो मोजां जायो होननानै जोङो फोथायो हौवा जोङो फोथायो आरोना सुबुंफोराहाय खोनादों ना नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंनि बेनि उनाव जोङो बुरिफोरखौ खुखांजोबनायनि उनाव जोङो स्नि एबा दाइनथानि उनाव जोङो सारादुफोरखौहाय बानायनाय जायो आरोना बेहायबो माखासे नेम दङ जेरै बे फिसाज्लाफोर थायोब्ला जेरै बिसिनोहायो जोङो खर'फोरखौहाय लान्था सिननाय जायो आरोना। बेबायदिनो जोंनि बर'नि गोथै गारनायनि नेमखौ फोरमायनाय जाबाय नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि बागै नङाबा दस्राफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आं दिनै नोंथांजोंहाय जोंनि आदार आदार होननानै बुङोबा, जोंहा बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा? आदारनि गोनांथि जोंनि देहायाव आदानि माखासे गोनांथिफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो दा जोङो ओ मोजां गोग्गो देहा सावस्रि लाखिनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोंहा थोजासे बिबांनि जोङो आदारखौ जानानै लानो नांगोन नङा होमबा बेबायदि आरो बेनिखायनो बै जोङो जेब्ला सासे गथ' गथ' खुदिया समनिफ्रायनो आं नोंथांनो खोन्थानोसै जेनेबा बिमा बिफाया सासे खुदिया गथ'खौ जोङो मोजां रोखोमै सम मथे जानाय आदार होआाबला बे गथ'आ मा लासै लासै नोरजिया जाबो लांगोन नङा होमबा बेखायनो बै गथ'खौ फारफ्रोमथिंबो नोजोर बोनानै बे गथ'नि माखासे देहायारि बिथिंखौबो गोख्रोै एबा गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन ओ माखासे फुस्ति एबा गोग्गो आदारफोरखौ जोङो जाहोनांगोन आरो बे थाखायनो जोंहा मा ओ बे गथ'आ खायफा खायफा गथ'आथ' जेरै जेनेबा मेलेमारि बिथिङावहाय ओ लोरबां बेबायदि नङा होमबा बेबायदि ओ खायफा बिदिनो ओ आदारनि माखासे ओ थोजासे बिबांनि आदार मोनजायाव माखासे गथ'फ्रा मा लोरबां नोरजिया बेबायदि जायोना बेबायदि आरो। दा जाफा सासे गथ'आ मा माखासे आदारनि आंखालावनो मा जायो? बेनि ओ जौगानाय बिनि देरनाया मा आबुङै जानो हाया आरो बेखायनो मा? सासे गथ'खौ मा? सम मथे मा मोजां जानाय आदार बेखौ होथार नांगोन आरो दा ओ आदारफ्रावनो जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे थादेरसाफोर थायो गुबुन गुबुन आदाराव। गुबुन गुबुन थादोरसाफोर थायो बैफोर गासिबो थादोरसाफोरखौ सासे ग गथ'नो जोङो मोजाङै जाहोयोब्लासो बा होयोब्लासो गथ'नि माखासे देरनाय एबा आबुं जौगानाया जाफुंसारो आरो बे जेनेबा जोङो बुंनो हायो जेरै खायफा गथ'फोर थायो जेन'बा ओ न'खरावहाय। बिदिनो थोजासे रां रुफा गैयिनि थाखाय मा मोजां आदारफोरखौ जानो बा जानो थाखाय खाबु मोना बा ओंखामफोरखौबो जोंहा जेन'बा सम मथे मोनजाया बेबायदि जायो नङा होमबा। बेफोरो गथ'फोरनि बेफोर न'खरनि गथ'फोरनि माखासे देहायारि लोरबां एबा नोरजिया जाबो। बाय थायो आरो बेबायदि सानफा एफा दा जोंनि माखासे देहाफ्राव गोबां रोखोमनि थादेरसाफोर थानांगौ। जेरै ओंखाम रुथिफोर बेफोरावहाय माखासे कार्ब'हाइद्रेट एबा सख'रा बेफोरो हारिनि माखासे आदार जायो। आरो जेनेबा खान्थाल गोमोन एबा थाइजौ गोमोनफोर बिसोर गोदै नङा होमबा बेफोराव कार्ब'हाइद्रेट एबा सिनिबो थायो आरो। जोंनि देहायावथ' माखासे ओ सिनिबो थानांगौ नङा होमबा? बेबायदि बेखायनो जोङो बै ओंखाम रुथि बेफोरखौ जोंहा जाथारनांगोन आरो। खायफा खायफा जेनेबा ओंखाम जायालासिनो माखासे ओ गुबुन गुबुन आजारफोरल' बांसिन जायोना बेबायदिब्लाबो जोंनि देहाया नोरजिया एबा ओ गाज्रि जालांबाय थागोन आरो जेनेबा माखासे जोङो प्रटिन थानाय ओ जाग्रा आदार बेफोरखौ जानांगोन जेरै ना बेदर दावदै बेफोरखौ जानांगोन नङा ओमबा? जे ओ। मैखुनफोर थालिर मैखुन बेफोरखौ जोङो जाथारनांगोन आरो अब्लासो जोंहा मा माखासे प्रटिनफोरखौ जोङो मोननो हागोन बेबायदि आरो। दा जोङो आद्राफोरखौ गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंजों नोजोर बोनानै जोंहा। जोंहा मोजाङै जाथारनांगोन आरो आरो जोङो गथ'नो आदार जानायनि गेजेर जोंहा मा फोरोंनांगोन सासे गथ'नो जोङो मा खालामनांगोन ओ दै लोंनोबो फोरोंनांगोन आरो दैया जोंनि था खाय जोबोद गोनां आरो सोलेरनि माखासे ओ बेबायदिनो देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनायावहाय दैया जोंखौ मदद खालामो जेरै ओ जोङो मोजां सानफ्रामबो दै लोंबाय थायोब्ला थोजासे बिबांनि दै लोङोब्ला जोंहा जोंनि मा आदारखौहाय जेनेबा जों जे आदार जायो बे आदारफोरखौहाय मा खालामो ओ हजम खालामनाय एबा गेलेहोनायावहाय मा बियो मदद खालामो आरो जेनेबा दै लोङोब्लासो जोंहा मा जागोन बै आदार दोगोना मोजाङै ओ दोगोन दोगोना मा होनो मोजाङैहाय मा ओ बिदिनो औ मोजां जागोन आरो दा ओंखायनो बेखौ जोङो लोंनांगोन जेन'बा जों मालाबा समावहाय बांद्राय ओंखामफोरखौ जायो नङा होमबा बेफोर आरो बे फोरनि जोंहा दैफोरखौ जोङो थि ओ जखानि जोङो लोंनांगोन नांगौ बिबांनिखौ जों लोंथारनांगोन आरो अब्लासो जोंनि सोलेरा मा ओ बे माखासे गेसफोर जानाय बेफोर दाराय उदै थुमथुम मोनो बेफोरबायदि जाया होमबा बेफोर खारगोन आरो आरो जेनेबा जोंनि जोंहा नांगौ बिबांनि जोंनि देहायाव दैथाय थायोब्लासो जोंहा मा जोंनि सोलेरा मा गुसु थायोगोन आरो नङाबा जोंहा मा बेबायदिनो जोंनि देहायाव मा दै थायाब्ला नांगौ बिबांजों जोंनि देहाया मा रानस्रावोबा ओ जोङो माखासे देहायारि जेंना जों मोगा मोगि जानो गोनां बेबायदि जानो हागौ आरो आरो जेन'बा दैखौ जोङो ओंखाम जानायनि एसे सिगाङावनो जोंहा आगोलावनो जोंहा जा लोंनानै लाखानांगोन आरो अब्लासो जोंहा ओ मा आदारखौ दोगोना मोजाङै जागोन आरो जेनेबा खाम जानायनि जि मिनिटसो सिगां बा बा मिनिटसो सिगां जोङो दैखौ सिगाङाव लोंना लाग्रोनखायोबा मोजां आरो बेफोर हुदाफोरखौ जोङो गथ'फोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होननो नांगोन आरो जेन'बा जों आखाइ सुनानै जानांगोन दै लोंनांगौ बेबायदि नङा होमबा बेफोर गासिबो हाबा हुखा फोरखौ जों गथ'फोरनो फोरमायनानै होनांगोन आरो जोंनि देहायाव माखासे बैफोर प्रटिन हारिनि जेनेबा कार्ब'हाइद्रेटफोर प्रटिनफोर बेबायदि थादेरसाफोरा थायाब्लानो जोंनि देहायाव मा मा ओ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बेराम फोर जोंखौहाय नाख्रेबनो बेबायदि बोलो मोनगोन आरो दा जोंहा बेखायनो आदारफोरखौ जोंहा मोजाङै थि समबायदि जानांगौ जोंहा समबायदि मोजां आदारफोरखौ जानो नांगोन आंनि नोंथांजों सावरायनाया बेखिनियानोसै गोजोननाय थाबाय नोंथां